अ नोंथाङा बे समाव फ्रि नामा? मा खालामदों नोंथाङा दा?
नोंथां आङो फ्रि आं दा नै माने बार जागासिनो दङ बिफांआवहाय आरामनो जिराय यदों
अब्ला
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो
अब्ला जोङो जेनाखि बर' सुबुंफोर नङा होमबा?
औ नोंथां औ औ
बर' सुबुंफोरा मा मा बेदर बा ना बेफोरबायदि जानानै थांना थाबोदों बेफोरनि सायावनो एसे गोथौयै सावरायसै नामा?
औ नोंथां सावराय जायो
ओरैनोथ' बर'फ्रा बेदर ना बेफोर जानायाव जोबोद आ खा-फाखा
औ नोंथां
गावसिनि जेनाखि फेभारेट बेदर बेबो माने बर'फोरनि गेजेराव मुं दङ सोलाय माथो
औ औ नोंथां नंगौ
नोंथाङा बेफोर बेदर नाफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो बर'फोरा मा मा बेदर जायो हाग्रानिफ्राय मोननाय न'आव फिसिनानै मोननाय मा मा बेदरफोरखौ जायोबा नाफोरखौ जायो एसे खिथादो।
आतसा नोंथां जेरैहाय जोङो बुंनांगोन अमा अमा बेदर
औ
बेखौथ' जोङो नारजिजों जायो आरोखि ना नोंथां।
औ नोंथां
अमा बे अमा बेदरजों नारजि होनोबाथ' माने गासैबो सुबुङानो माने जोंनि बर'फ्रा माने गोबां जायो आरोखिना मोजां मोनो। खोनाबायना जेरैहाय अनला नाथुर
औ
आरो नाफाम
औ
अनलाजों दाउजों
औ औ औ
हारिया माने बेफोरखौ जायो आरोखि ना नोंथां
औ औ नोंथां हेल' नोंथां नोंथांनिखौ खोनाफैयाखै हेल' हेल'
हेल' नोंथां
खोनादोंना?
औ खोनादों।
अ' नोंथाङा जे माबा सोंथि सोंदोंमोन आं खोनाफैनो हायाखै माने
अ' नोंथाङा दा जोंनि बर'फोरा मा मा जाबावो बेनि बागै मि थिबावो नामा बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
अ' नोंथां नोंगौ जोंनि बर'फोरा गोदो-गोदायनिफ्रायनो जेनेबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय जिब-जुनारखौ जाबोनायनि अनगायैबो न'आव फिसिनानै मोननाय जेनेबा गोबां दाउ बेदर अमा बेदर बेफोरबायदि गोबां गोबां बेदरफोरखौ जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां। खोनादों ना?
औ नोंथां दासो खोनादों दे बुंफिनसै
खोनाबायना एबार
औ औ औ
बुंगासिनो दं माने नोंथां गोदो-गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया खोनादोंना?
औ औ
हाग्रायाव मोननाय जिब जुनारखौ मैहुर खालामनानै जाबोनाय हुदा दङ बाबो माने न'आव फिसिनाय जेनिखि दाव अमा बोरमा बेफोरखौ जा बोनायनि जोंहा गोबां बिदिनो हुदा दङ आरो
औ
दा बेफोर जेनाखि जिब जुनार बेफोरखौ माने बर' हारियाव गाव गावनि न' खर न'खर फिनानै जेनेबा लानायखौबो जों नुनो मोनो नोंथां
औ
दा जेनबा जों अमा बे अमा बेदराथ' जोंनि जेनाखि बर'फोरनि बे बर' फोरनि आंगोनिबो आंगो बुंजायो जोङो अमाखौ जों गोबां रोखोमै जानो हायो जेनेबा बेखौ एवनानैबो जानो हायो सावनानैबो जानो हायो मेनानैबो जानो हायो रुनानैबो जा नो हायो आसार खालामनाबो थिनानै जानो हायो
औ नोंथां
गाव गोजा जायालाबा सेनो जों बेखौ गुबुन मैगं थाइगंफोरजोंबो जानो हायो जेरै आलु
उम
नारजि
ओ
मैगं गोथां जेनेबा लाइ मुला खफि बान्दा खफि बेफोरबायदि गोबां मैगं थाइगंजों जानो हायो आरो अमा बेदरखौ दा जेने बा जों बोरमा बोरमायाबो जाहैबाय जोंनि बर' सुबुंफोरनि बुंनो थाङोबा जोबोद मख'जाथाव बा ओ जोबोद जानो मोजां मोनजाग्रा मोनसे बेदर दा बेखौबो बर' हारिया माने गोबां गावसोरनि रोंगौथिजों आखा फाखायै माने गोबां आदबजों संनानै गोबां बिदिनो गोथाव गोथाव बोरमा बेदरखौ संनाय जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नंगौ
ना नाखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जों जोंनि जेनाखि बर' सुबुंफोर बिथांमोना गावसोरनि जे ना हमनो थाखाय बाहायनाय आइजें मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनेबा जेखाइ खबाइ बा सेन बेफोरखौ बाहायनानै जेनेबा जाबोनाय जोंनि गेजेराव गोबां बिदिनो हुदा दंबोखायो दा बिथांमोना बा जोंनि जे बर' हारिया बेफोर नाफोरखौ गो थाङै जानायनि अनगायैबो फोराननानै बा बेखौ थिनानै जानायनि हुदाबो दङ बुंनो थाङोबा गुबैयै जों मख'नो हायो जेनेबा ना गोरान खालामनानै नाफाम देनानै बेखौ दान मोनसे बा मोननै बिदि दोनहाबनानै नाफाम खालामनानै जानायबो जोंनि गेजेराव गोबां बिदिनो हुदा दङ
औ नंगौ नंगौ नोंथां
थ' ओरैनो जेनेबा जोंनि बर' ह हारियाल' मिथिया बेखौ बर'नि जाग्रा जामु होननानै गुबुन हारिफ्राबो आथिखालाव मिथिनो मोनसै आरो
उम उम उम
दा बुंनो थाङोबा बर'फोरा जोबोद आखा फाखा आरो जेनेबा जिब जुनार फिसिनानै बा न'आव फिसिनायनि अनगायैबो दाउ बिदिनो बायदिसिना गावथारनानै जानाय हाग्रानिफ्राय मोननाय बेफोरखौ जाबोनानै थांना थाबोदों आरो गोदो गोदायनिफ्राय
औ औ औ
दा नोंथाङा बेफोर जाग्रा जेनाखि अमा दाउ बोरमा बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंबावो नामा?
औ नोंथां बुंगोन जेरैहाय बेनो नोंथां ओ जोंनि मानि बांसिन बर' सुबुंफ्रानो माने अमा बा दाउ बोरमा बेफोरखौ जायो होनबा नङा होमबा नोंथां!
नोंगौ
उम दा बेखौ जानायनि अनगायैबो जोङो जे आसार बायदिसिना बानायनानै बो दोननानै माने उनावहाय माने जाफिननो हायो
औ
दा ओ बेखौहाय जोङो ओ मानि फाननानैबो रां खामायनो हायो आरोखि ना नोंथां
नंगौ नंगौ
औ दा बिदि रां खामायनानैनो माने गोबां माने सुबुंङा माने न'खर खुंबोगासिनो दंङ। संसार सोलिबोगासिनो दङ दा बेनो आरोखि ना नोंथां। ओ माने गाैबो सुबुंङानो माने ओ रां खामायनांगौ
औ
जानानैल' जाया
औ
दा रां खामायनायाव गोसो होनांगौ बेनो आरोखि ना नोंथां दा नोंथाङा फंनैसो बुंबावदो।
नोंगौ नोंथां जेने बा जोंनि जेनाखि महर बिथांमोना जा यावल' आखा फाखा नङा आं बेखौ मिथिगौ बिथांमोना जेनाखि दाउ अमा बोरमा हांसो बेफोरनि फालांगि खालामनायावबो जोंनि जेनाखि बर' सुबुं बिथांमोना आथिखालाव गोबां दावगाबोबाय आरो आं नुनो मोनदों जेनेबा बिथांमोना अमा मासे जेनाखि फियोब्ला बेखौ दाननानै फाननानैहाय गोबां रां खामायनायजों मेगनजोंनो देग देग नुबोनाय जादों आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ
समाव जेरैहायमोन थिग बेबादिनो जानाय हुदया दासिमबो दङमोन बाबो नाथाय आथिखालाव बे अमा बोरमा दाउ बेफोरखौ जानायनि अनगायै गावसि नि फालांगियारि रांखान्थि मुलाम्फानि थाखाय मानि बेखौ फाननाय बेखौ जों आथिखालाव नुबोगासिनो दं आरो नोंथां
औ नंगौ
बुंनो थाङोबाथ' जेनेबा गोबां बिदिनो जोंनि खाथि खालाफ्राव प्रग्राम बा माबा मोनसे बिदिनो हाबाफारि लायोबा बा माबा मोसे फेसतिभेल खुंङोब्ला बेफोराव माने जों नुनो मोनो जोंनि बर' सुबुंफोरखौबो लैहोर लैहोर गावसिनि बिजनेस बा फालांगि खालामनायाव बेफोरनि बेफोरबायदिनो दाउ अमा बिदिनो हटेल होनानै मोजां मोजां संनाय बर'फोरनि ओंख्रि जेरै- नारजि अमा अनला बिदि जेनेबा अनला दाउ बेफोरबायदि ओंख्रि संनानै जेनेबा जोंनि गेजेराव फालांगिनि जेना खि रांखान्थि जौगानाय हाबा बेखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
दा गुबैयै बुंनो थाङोबा बेफोर जेनाखि जाग्रा, बेदर ना दाउ बेफोरो जेनाखि जाग्रा जोंनि बर' हारिनि मोन, जे मख'जाथाव बा साब सिन ओंख्रि हिसाबै जों गनायथि मोनबावनाय दङ जोंहा नङा होमबा
औ औ
औ दा बेनो आरो गोग्गानो गोनां बाथ्राया जेनेबा जों गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय हिसाबै दासिमबो जायो मोजां मोनो बेदर ना जानो बर' हारिया।
उम।
दा नोंथां आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों।
औ आदसा सोंनो हागोन दे।
दा नोंथां नोंथाङा जेनेबा दाउ बोरमा अमा बेफोरनि गेजेराव माबे मोनसे बेदरखौ गोथावसिन मोनो नोंथां?
आंथ' नोंथां अमाखौनो बांसिन गोथाव मोनो अमाया आंनि फेभरेट। खोनाबायना नोंथां औ आं अमाखौ सो साबसिन मोनो आरोखि ना नोंथां दा नोंथां नालाय माखौ साबसिन मोनो।
आं जेनेबा बुंनो थाङोबा आं जाख्रुबग्रा हिसाबै बिदिनो गासिखौबो गोथाव मोनो आरो नोंथां बांसिन बुंनो थाङोबा आं अमा बेखौबो जायो बुरजा आरो ना गिदिर बेफोर लकेलफोरखौ जानो मोजां मोनो। दाउ लकेलाथ' आंनो थोस्लाबा नोंथां माने गोगोम गोथाव मोनो आं एवबा।
औ आदसा नोंथां नोंथाङाथ' ओ जानो रोंगौ औ। सरि थोस्लाबा माया होनदोंना नोंथां नोंथाङा। बेफोरखौहाय गावनो संनानै जानो रोङो नामा? ना गुबुननि संनायखौसो जायो।
आं मानि बेफोरबायदि संफेराखै नोंथां दाउ बेदर नाफोरखौ नाथाय गुबुननि संनायखौ जायो आरो हटेलफ्राव जाफेरबाय बिदिनो न'फ्राव जाफेरबाय हेतेलफोराव जायोबाथ आंङो बिदिनो बिहद आरो जेनेबा नारजि फोर अमाजों संनाय मोनोब्ला हाबाब बिहर देरलायबावोसो आङो नोंथां।
औ मोजां मोजां मोजां।
दा आं बुंनो थाङोबा बे क'क्राझारनि बाजै हटेला आ बेवहाय मानि गोबां जाब फेरबाय आरो नोंथां खनबा सयबार सातबार बिदिनो एखमबा थांबाथाय जानाय जायो आरो।
मोजां मोजां मोजां। दाथ' नोंथां जोंना टाइमाथ' फैयै फैयै फैनानै जि मिनिट जाबाय नोंथां। खोनाबायना नोंथां?
अ नोंथां माथो जोबायसो होनबालाय थाइम
औ औ औ दा बिदिब्ला जोङो लाखिथ'नोसैना नोंथां? औ दे दे गोजोनथों गोजोनथों।